हेलौ नों‌
औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
दे नोंथां दिनै जोंनिया ओ जानायनि सायाव एसे सावरायनि।
औ औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथां ओ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जोङो बायदि रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो। बेनि मादाव जोङो ओ बर' जायगायाव बांसिनै जोङो अनला ओंख्रिखौ जानाय मोनो नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनि उनाव अनला नि अनगायैबो जोङो जेनेबा सबायफोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो नारजिफोरखौ जानाय नुनो मोनो
औ
स' नारजिखौथ' जोङो गोबाङैनो जेनेबा बेयो फाथोनिफ्राय जायो फाथोखौ जोङो फोराननानै फोरानदबनानै दोनो आरो बेनो जोंनिया बेखौ संना जाबानो जों बेखौ नारजि बुङो। आरो नारजिखौ जोङो गोबाङैनो ओ सोरबाफोर न'फोराव थैबाथायखौ बेयावहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। कार्सफोराव जोङो बे खौ बाहायनाय जायो। आरो लोगोसे न'आवबो बेखौ सम सम जायो नोंथां। आरो जोङो गोबाङैनो अनलाफोरखौबो जानाय नुयो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायाव अनला ओंख्रिखौ जायोना नोंथां?
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौथ' जायो जोंनि ओनसोलावबो मानोना अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मुख'जादाव जाग्रा ओंख्रि जाय जाग्राया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेरावल' मुंदांखा जायालासे गुबुनफोराबो आथिखालाव बे अनला ओ ओंख्रिखौ जानो जानाय नुसै जाय अनला ओंख्रिखौ लानानै जोंनि बिजाबफ्राबो बाथ्रा फाव मोननो मोनो अनला ओंख्रिनि बाथ्रा फाव मख'लायनाय दङ दा बेयो अनला ओंख्रिया जोबोद मुंदांखा दा जोंनि ओनसोलाव बे अनला ओंख्रिखौ जायो आरो। दा अनला ओंख्रिखौथ' ओ गोबाङा गोबां ओ मैगं थाइगं बेलेग बेलेग मैगंफोर होदेरनानै अनलायाव जायो माने खायफाया बिदिनो ओ मैगं गोरलै होनानैबो अनलाजों ओंख्रि स संनानै जायो खायफाया बिदिनो दाउ बेदर होनानै जायो खायफाया बिदिनो ओ औवा मेवाइ बेफोरखौ होनानै जायो बा खायफाया बिबदिनो मुला गुन्द्रु बेफोरखौबो होनानै जायो माने गावबा गाव गाव माखौ मा माजों मा मैगंखौ अनलाजों होदेरोब्ला गोथाव जायो बेखौ संग्राफ्रा मिथिखायो बिसोर गावसोरनि खाबु बायदियै अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो दा अनलाखौ जोङो खायफाया माने खारै होनानै गोजा खालामनानै जायोबा खायफाया खारै होआलासे माने गुफुरै जायो आरो दा अनला ओंख्रिखौ अनलाखौ जोङो बर'नि हाथासुनियावबो माने अनला ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो जाय हाथासुनियाव माने अनला ओंख्रि सङाब्लानो बे हाबाया जाया होननानै सानजाथावो। दा बेबायदि बर'नि मोनसे जि दोरोङारि हाबा हाथासुनि हाबा बे हाथासुनि हाबायाव जोङो अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ बा हौवा गोदाननो हिनजाव गोदानाबो बे अनला ओंख्रिजों संनायखौ दौलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बिदिनो हाबाफोराव जोङो होनायखौ नुनो मोनो हाथासुनि नोंथाङा बुंबाय। बिदिनो जोंनियावबो नुनो मोनो। आरो हाबायावनो जोङो जि दिना हाबा जायो बे दिनाबो जोङो संनानै होनायखौ नुनो मोनो। आरो न'खराव जोङो गोबाङैनो सोरबाफोर जुदि बिदि आलासि फैयोबाथाय जों बेखौबो ओ संनानै होनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जों गोबाङैनो अनलायाव होदेरनानै जानाय बुङोब्ला जोङो न'आवनो फिसिनानै मोननाय जोङो दाउफोरखौ जोङो सिथारनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो एवफ्राननानै आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर'निनो जाथावना जोङो अमा बेदर बेफो जोङो एवफ्रामनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां दोङो। जोङो लाथा एम्फौ नोंथाङा मिथि सिगौ ना?
औ औ औ।
औ बेखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो।
औ गोथाव जायो लाथा एम्फौजों।
औ नंगौ नोंथाङा अ जोङो दुब्लि फोराव खननानै मोननाय जोंनिया दुब्लियावबो मोनो आरो दैमायावबो मोनो एबा जोङो हाखरफोरावबो मोनो जोंनिया साम'। न नोंथां बे सामुखौबो जोङो बेवहाय होनानै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना अनलाखौ माबैसा बानायो?
अनलाखौ माब्रै बानायो होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै माने गिबियावनो ओइ माइरंखौ बेखौ जोङो सुनांगोन खेरखाजों सुनानै जोङो बेखौ दैखौ सर' होनोनानै जोङो ओ उवालावहाय बे सुनाय लाखानाय माइरंखौ जोङो गाहेनजों बा उवालाव देग्लिनानै अन गुन्दै खालामनांगोन बे माइरंखौ अन गुन्दै खालामखांनानै दा देनाया गुबुन गुबुन जाबाय खायफाया दाबो उवालावनो देयो खायफाया थौसियाव देयो बेखौ ओमफ्राय आरो खायफाया दा मिसिनजों ओंखारनाय बे मिसिनफ्राव होख्रेमो अन गुन्दै खालामो माइरंखौ। दा बे होख्रुमना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो ओ संनाया गाबा गाव आदब खायदानि सायाव सो सोनारसिगोन जे माने संनायफ्राबो गोबां माने गावबा गाव ओ रोंगौथिजों गोथाव गोथाव सङो नालाय। दा अनला ओंख्रिखौ सरासनस्रायै जोङो बे ओ नो माबायावहाय ग्लाब ग्लाब बोहै ओ गोदौनाय दैयाव जोङो बे ओ अन गुन्दै खालामखानाय बे अन गुन्दैखौ उन्दै अन गुन्दैखौ जोङो ग्लाब ग्लाब गोदोनाय दैयाव जोङो होना होयोब्ला ओमफाय बेवहाय खारै होनानै होयोब्ला बा संख्रि बानलु होनानै होयोब्लानो बेयो अनला जायो होननानै जों सरासनस्रायै बुंनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नों नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों नोंथाङा दि बेवहाय फंसे बाथ्रा माने फंसे सोदोब बुंबाय बेवहाय खारदै एबा खारै न' नों थां बे खारैखौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो थालिर बिफांनिफाय बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ बारियाव थानाय थालिरफोरखौ एबा थालिर बिफांखौ जोङो दानफायो दानफायनानै बै थालिर बिफांखौ जोङो फिसा फिसा बाहागो खालामनानै लायो। आरो बैफोर बाहागोखौ जोङो फोथाराव लांनानै फोथार एबा जोङो जेराव जोंनिया सान्दुं नाङो बै जायगायाव जोङो लांनानै बेखौ जिरो। माने फिसा फिसा खालामबाय आरो जिरनानै बै जिरनानै जोङो बेखौ फोराननानै दोनो। फोराननायनि उनाव बे रानो सानदुं दोंनो ओ सानब्रै सानबा गाहाम लायो राननायाव बे राननायखौ जोङो मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै जों बेखौ अरजों सावनाय जायो नोंथां। बे सावखांनानै जि जोंनिया हांगार थालांगोन बै हांगारखौनो जोङो खारै महरै बाहायनायखौ नुनो मोनो नों थां आरो बै हांगार खौ जोङो थोरसि एबा बहाबा जोङो ओ दोननानै बेवहाय दै एसे होयो आरो बै दैया जोंनिया बोहैयो बाहायबाय थोबसिंसे थोबसिंसे बोहैबाय बोहैबाय बा बे सरनाय जायो बेखौ बै सरनायानो जोंनिया औ बे खारै हिसाबै जोंनिया ओंखारबाय आरो नोंथां
औ औ
नोंथांनि जायगायाव आरो खारैखौ माबायदि मोनो थालिर बिफांनि अनगायैबो बेलेगजों माबा गुबुनजों बानायनायखौ
ओ जोंनियावबो बेबायदिनो खायफाया माने जे जाय जि माखौ मोनो बिजिजोंनो खारै ख बानाय जा जोंनि साइदाव बिदिनो ओइ सिबिं माबाखौबो खालामो सिबिं दालाय सिबिं हाखांनायनि उनावबो देन्था थायोना! बेखौहाय गोरानखौ सावनानै- बिनि हांगारखौबो बानायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो सबाय बे सबाय मा होनगोन बे सबबाय माबाया सबाइखौ मारा होखांनानै जि थानाय साबा बेखौ।
औ सा बुङो बेखौ।
बे बाथ्राखौ ओ खारै बाहायनाय जायो आरो आमबारि जेब्ला बेखौ लादुमा लादुमा माने ओ लावदुम लावदुम खालामनानै फिथर खालामनानै दोनो आमफ्राय बेखौ जेब्ला ओअबा मोनसे ओंख्रि आव होगोन बा अनला ओंख्रि सोंगोन बा सबाइ स गोन अब्ला बे लावदुं लावदुं खालामनाय बे माबाखौ खारैखौ सरो आरो दैजों ओमफ्राय दै होनानै थरथिं थरथिं गोलैयो ओमफ्राय बे दैबादि गोलैनायखौ एसे एसे होयो आरो ओंख्रियाव नांगौ जखानि अब्लानो बियो ओ अनला ओंख्रियाव होयोबा बे अनला ओंख्रिया गोजा जासिगोन आरो
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंनियाथ' खारै बे खारैजों जोङो गोबां ओंख्रि संनानै जायो बेनि मादाव जों बुङोबा जोङो दालि दालिखौबो जों खारैजों जानाय नुनो मोनो। बेवहाय ना गोरान गारलानानै होबा दालिजों संनायखौ नोंथां ना गोरान गारलाना होबा जोबोद मोदोमो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला सबाय बे सबायावबो जोङो खाद बि होनानै जानायखौ नुनो मोनो बेखौ नायनो थाङो अब्ला जों बे खारैया जोंनि थाखाय औ नंगौ नोंथां। औ नोंथांनि जायगायाव बे खारैखौ मा मा मैगंजों जायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
खारिखौथ ए जोंनि जायगायाव बिब्दिनो जेनेबा अनला जों ओमबाय सबायजों ओमफ्राय बिब्दिनो माब्लाबा ओंख्रि बै मैद्रुफोर खौ ओंख्रि गोबाब जायोना बे समाव एसे होनाय जायो आरो गोजां बोथोर माबा मेसें बोथोराव गोबां मैगं थाइगं गोथां मैगं मोनो नालाय बेफोराव माब्लाबा ओंख्रि गोबाब जायोब्ला खारै ओंख्रि जानोब्ला बे खारैखौ होनाय जायो आरो
औ नोंथां बिदिनो जोंनि जायगायाव ओ बे ना जोङो फोथारफोराव मोननाय नाखौ जोङो लांनानै सायनानै फोराननानै दोनो बे ना गोरान जानाय बे ना गोरानखौ जोङो जेब्ला आ रुदुबनानै जायो अब्लाबो जों बेखौ खारै होनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोननि जायगायाव बेदि जायोना?
आं बिब्दि खो-खोना फेराखै नोंथां।
औ जोंनि जायगायाव बेदिनो जानायखौ बेवहाय माने जोङो ओ दै एसे होना लाबाय बे सारायाव आरो ना खो बै ना गोरानखौ होना होबाय। दैयाव गोदौनाय दैयाव औ होखांनायनि उनाव जोङो आलु दरसे बा दरनैखौ जोङो फिसा फिसा हानानै होबाय। होनायनि उनाव जोङो खारैखौ ओइ गोदौनाय दैयाव होबाय आरो नोंथां। बेनि उनाव दैखो जोङो ए खा होआ बायमान होयो माने जि आलु रुइनाय आ रु-रुइनो थाखाय होबाय। बेनि उनाव जोङो बै खारैखौ होनायनि उनाव दैखौ जोङो फोरान फोरानदबो आरो फोरानदबनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ जेनेबा ना गोरान रुदुबनाय होनना बुङो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव बेखौ औ नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाबाय लागिथ'नि नोंथां
औ औ दे दे दे
आ आ गोजोन्थों नोंथां